हेलौ औ‌
उम नोंथाङा मोजांना मोजाङै दङ।
औ औ मोजाङैनो दंथ'नो‌
मा खालामदों दायो‌
दा ओरैनो नै जिरायनासो दङ।
ए होनबा नोंथां जोंहा आरो मोनसे बाथ्रानि सोमोन्दै सावरायलायनो हरलायबाय
अ।
ओम उम।
मानि मानि बागै।
उम मानो।
अ।
जोंनादि गोदोआव माखासे
आथिखालावथ' जों जेनेबा सा फोरखो खम जाबाय अ ओ दा खोनादोना दोर गोदोनि हान्थामेला आरो दानि हान्थामेलानि गेजेरावदि एसे फाराग नुनो मोनोना बेफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनो होनना हरदों आरो। उम जेन जों गोदोआव सारकेलफोरजों बहाबा जायगा दावबायोमोनबा जोंनिया बहाबा थाङोबा आथिंफोरजों थाङोमोन गोदोआव। नङा होमबा थाबायनानै बे आथिखालावथ' आथिंजोंबो थांला बेनि फ्राय सारकोलजोंबो थांला मथर गारि बेजोंसो थाङो नङा होमबा?
औ नंग
बेफोरनो मा माबाफोर बेफोराव माबा माबायदि मुलाम्फा आरो माबायदि खहा बेफोरनि सोमोन्दै सावरायलायनानै नोंथां हरबाय आरो
औ औ जायो।
दा नोंथाङा मिनथिनाय बादिब्ला गोदोआव जोङो हान्थामेला हिसाबै जोङो माब बे माबे फोरखौ बाहायोमोन जेनेबा?
औ माने ओह गोदोथारनि नैनो बुंनो ना जाखिनिया मिथिनाय बिनिफ्राय?
जाखिनाखो मिथिबोगौ आरो नों जेनेबा नों एसे एसे नुबोनाय मिथिबोनाय खोनाबोनाय अ अ
इदिनो गोदोथार खोनानाय होनोब्लाथ' जों इदिनो बहाबा थांबा थाबायनाय थाबायना थाङोमोन होनना खोनायो बेनिफ्राय आरो गराय गारि बा मोसौ गारिबो दंमोननो जाने जों नुवाखै आरो माने खोनाबोदों।
उम बेफोरखौ जेनेबा मा मा खालामनो बाहायोमोन? गराइफोरखो गराइ गारिफोरखो मोसौ गारिफोरखो?
औ माने इदिनो माबाफोर अजन बुस्थुफोर बा मा माल बुस्थुफोर इदि ला नानै बहाबा थांनोबाथाय माने जों बेयाव थिखोनानै थाङोमोन आरो। औ गराइ गारि बा मोसौ गारिफ्राव बिदिनो बबाफोर माइफोर लांनो बा इदिनो मा माल बुस्थुफोर लांनो इदिनो दंफांफोर रोगानाय मानाय इफोराव माने इफोरखौ बाहायोमोननो आरो।
औ औ
बिनिफ्राय आरो इदिनो बहाबा थांनोबाथ' थाबायनानैसो थांखायोमोनो आरो बांसिन सिगां बेनिफ्राय थाबायनायनि उननिफ्राय फैबाय जोंना मा साइखेल ओंखारबाय बिनिफ्राय बहाबा थांबा इदिनो स साइखेलफोर लाना थांबाय अह इनिफ्राय दाथ' इदि साइखेलफोरजोंबो थांनायानो गैला आरो बारा थांला इदिनो ओ इदिनो बाइकफोर बा स्कुटि नङाबा गारि इफोरजों थाङो आरो बहाबा थाङोबाथाय
अ अ।
इदिनो खाथि-खालाबाबो माने थाबायलानो आरो गामिनि दखानफोरावसिनथाय माने इदिनो बाइकबा, स्कुटि गारिफोर इदि लाना थाङो आरो।
ओ अ।
औ
दा बेफोरबायदि आरोना दाथ' गारि स्कुटार बेफोरनि बादैबो जोंनिया दा ट्रेन दङ।
औ औ गोजानथाराव थांनोबाथाय औ
थिनि बादै आरो दा गोदान अखारलायबाय ओ मा होनो बुलेट ट्रेन बे अखारलाय लांबाय बिनि उनावथ' आरो जोंनिया गोजौदो थांनो थाखाय फ्लाइट ओंखारबाय। एरुप्लेन ओंखारबाय नङा होमबा
औ माने माने साबसिननि फ्राय हामसिन इदि थाबसिन मोनहैनाय इदियाव थांगासिनो आरो।
उम उम बेनिफ्रायथ' आरो जोंनिया दैजोंबो थांनो हायो दा। गोदोआव दैजों माजों थाङोमोन माबोरै थाङोमोन नावजों ना माबा नावफोरजों थाङोमोन खिन्थु आथिखालाव माजों थाङो
माजों?
जाहाजफोरजों थाङो नङा होमबा गिदिर-गिदिर जाहाज उम बेफोरबायदि आरो सोलायबुगासिनो आरोना। दा ओमफ्राय बेफोरबायदि सोलायबोनाया इफोरबायादि गोदान-गोदान टेक्नलजि ओंखारनाया बाहायनाया माबायदि मुलाम्फा खालामहोदों जोंखौ
अ मुलाम्फा होनोब्लाथ' इदिनो आरो नोङो बहाबाफोर थां नो गोनांथारबाथाय माने जों थाबनो मोनहैयो आरो। जेनेब्ला नोङो इदि थांनो गोनां माबा मोनसे खामानिफोर इदियाव माने जोंङो टाइम बायदि बा सम बायदि मोनहैयो आरो बिनिफ्राय आरो नों जेनेबा लोमजाबाय साजाबाय बिदिब्लाबो नोङो थाब सम बायदियै नोङो डक्टरनाव बा हस्पिटालफ्राव इदि लांनो हानाय
यानो मुलाम्फायाव गोलैयो आरो इफोरो
उम उम।
ओम आरो इनिफ्राय खहाखौ नोंथाङा खोनथादो?
ओम ओ आरो मुलाम्फाखौनो खिन्थाबावनोसै होमबा
औ।
फालांगिफोराव जोंहा मुलाम्फा जायोना
औ।
फालांगिफोरावबो जोंया मुलाम्फा जायो माबादि फालांगियाव मुलाम्फ मफा जायो होमबा नों दा माबा मोनसे बे जुदि ओ हमना ला गोथां मुवाफोरखौ नों जुदि लांनांगौबा आरो। गोदोनि गोदोनि बादि लांनांगौ मोनबा आरोना हमना ला दायो जोङो दा जों आफेल आंगुर बायदिसिना मोनजायोना जोंनि ओनसोलाव किन्तु बेफोरखौ बहानिफ्राय लाबनाय जायो कासमिर बहाबा ओइ माबा माबा कान्तिफोरनिफ्राय लाना फायनाय जायो नङा होमबा गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्रायबो अब्ला बैफोर बुस्थुखौ जुदि जों गोदोनि गराइ गारिजों लाबोनाय मोनबा
औ मोनजानायान उम औ मोनजानायानो नङामोन लामा लामा ससे सयावनो माने सेवजोबनानै जोंनिथिं माने मोनफै फेरनोजों खोनानायबो नङामोन खोमा अ मानेम इदि फिथाइ ओ इदि फिथाइबो थायो होनना माने जों मिथिखायानो नङामोन खोमा
मानेज जोङो जेनेबा फालांगिरि हिसाबै फालांगिरिनि खामानिखौ मावनो हानाया इसे गोब्राब जागामोन आर ना जुदि गोदान टेक्न'ल'जि गैयामोनबा
औ
दा बेयाव मोनसे जोङो मुलाम्फा जानो हायो आरोना जेनेबा थाबैनो मोनफायो नालाय
औ
उम मानो सानसे साननैनि गेजेरावनो मोनफायनो हायो बा जों जुदि फ्लाइटफोराव लाबो बबाथ' सानसेयावनो मोनफायगोन बेफोरबायदि आरो आरो इफोरनि बेलायाव जों मोजां जायो इनिफ्राय बो जोङो माखासे बेनो माने बांसिनै जों फालांगियाव मोजांसिन जायो होननानै बुंनो हायो आरो फालांगियावल' नङा जोङो बहाबा जों गोदान गोजान कान्ट्रिफोराव बेरायहैनो बा साख्रि मावो साख्रि मावनायानि थाखायबो जों मोजां जायो माबायदि दा फ्लाइटफोराव जोङो सानसेयावनो थांनानैबो मोनहैगोन अब्लानिया अब्ला जों गोजान गोजान जायगायाव खामानि मावैबा जोङो माने बारा माने गिनाय नङा जों न'फोराव नफोराव थाब थाब फैनो हागोन नालाय गोसो जाबा
औ सानसेयावनो थांनाय इदि फैफिननाय बिदिबो हाबावगोनसो बानो गोसोबा आरो
अह अ अ अ ओंखाय माने जों उम गुबुन उम गुबुन माने कान्ट्रिफ्रावबो थांनानै साख्रि साख्रि मावहैनो हायो बा फालांगिरिफोर खालामहैनो हायो इफोरबायदि खुबिदा जादो आरो
औ
नङा होमबा दायोथ' जोंनियाथ' नाला नै सोयाय साननैसोआ मा जादोमोन गेसफोरनि बिराद आंखा खाल जादोमोन ना जायाखैमोन होमबा?
जादों दाबो जों उम उम
जुदि जों दा बि बेथ' जोंनि जोंनि हादोरावथ' जों मोना नालाय गुबुन हादरनिफ्रायसो लानानै फैदो दा बे खो जोंङो जुदि बै गोदोनि गराय गारिजों लाबनांबा मा जागोमोन नङा होमबा दिनिबो हो ओमफ्रा‌ अ ओ बोसोर नांलायलायगौमोन जोंना
नांगौमोन
दा अब्ला बेफोरबायदि ओ नांगौ मुवाफोरखौ जोंङो मा खालामदो सप्तासेनि गेजेराव बा दान मोनसेनि गेजेराव जों मोननो हानाय सुबिदाखौ मोनदो आरो जेनेबा टेक्न'लजि जौगानाय लोगो लोगो दा बेना आरो दा जों गोदो सारकेलनिफ्राय दा एर'प्लेनसिम जानाया बेनो मुलाम्फा आरो
औ
बेनिफ्राय नोंथांङा ओरो मायबा सोंबावदोंमोन ना
अ खहाखौ सोंदोंमोन आंङो नोंथांनाव
खहा होननानै बुंङोब्ला जोंनि देहायारि एसे खहा जायो आरोना माबादि खहा जायो जोंनिया गोदोआव जों थाबायनाया जोंनि मोनसे देहानि मोनसे एक्सारसाइस खालामनाय बायदि जायोमोन आरो
औ नोंगो
सारकेल सालायनायफ्रा जोंनि देहानिसे एसे एक्सासाइस खालामनाय बायदि जायोमोन खिन्थु दायो जोंना मा गारिफोरा बा जायखि जाया जोंनि टेक्नलजि बाहायनाय मेसिनारि बुस्थुफोराव जों जिरायनानैल' थांनाय बायदि जायोना जोंनि देहाया माने जेबो मा होनो सला सल बायदि जाया आरोना जायनि जाहोनाव जोंनि देहायारि एसे उइकनेस नुजायो आरो लासै लासै बैसो जालांबाय थाबा
औ
बेफोरबायदि आरो दा जोंनो दा बहाबा थांङोबा बाइकजो थांबाय थांनायावबो थांबाय बाइकआलासे बाइकजों आरो बेनिफ्राय फैनायावबो बाइकजों फैलायबाय न'आव फैनानै न'आव आरो दल' थाफैलायबाय
औ
अ दा इफोरबायदि जायो आरो दा देहाया ओरै एसे माबा लाबोयो आरो जोंखौ
औ
अ ओमफ्राय आरो देहायारिनि बादैबो जोंङो मिथिंगायारियैबो माखासे खहा खालामो खिन्थु बेफोरो जेनेबा गारि मथरफोरा गारि मथरफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा बारहावाखौ गाज्रि खालामो
औ
फ्राय आरो बे गारिफोरनिफ्राय मटर गारिफोरनिफ्राय ओंखारनाय जाय साउन्द ना सोदोब सेदोबाबो जोंनि देहायारि आरो जोंनि मिथिंगाखौ खहा खालामो आरो मोजांङै सोदोब गेब्रोंनाय जायो होनना बुंङो जे
ओ ओ
बेफोर जोंनिया ओ बेसोरनिफ्राय ओंखारनाय जाय साउन्द बेफोरनो जोंनि सोदोब गेब्रोंनाय जाहोयो आरो बा जोंनि देहायारिबो खहा लाबोयो आरो उ बेफोर बायदि आरो
दा रायज्लायबा गोबां दङ खिन्थु औ दिनै समनि आंखालनि थाखाय जोङो बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जासिगोन आरो
औ दे जागोन।
औ दे बिदिब्ला
औ